हेलौ औ
औ खोनादों ना दसे जोङो माइ गायनायनि सोमोनदै दसे रायलायनसै न' ओमबा जोङो माइ गायनो थायो जेनेबा गिबियावनो जोङो माख खामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरनाय।
औ जों गिबियावनो माइखौ बस्थायाव सोग्रोना दोनो। साननै बा सान सानथामनि थाखाय बेनिफ्राय बोखाङो बोखांना हरसेबा हरनै बोखांना दोननानै बिनि अखानायै दुब्लियाव हालेवनानै फोनो लाङो आरो। फोनानै बिनि फ्राय सपथानै बा माहासे दोननानै खोथियाखो फुयो आरो जोङो। खोथियाखो फुनानै जोङो ओ फोथारखौ एवखाना लानानै गायनाय जायो आरो।
औ।
आरो माइआथ' दानिया बेलेग बेलेग दोङो जेरै माइब्रा, जोसा, रनजित। बाहादुर बायदिसिना।
औ नोंगो।
नोंसोरथिं जाय मारै एसे फोरमायगोन नामा?
औ नोंगौ जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो ओ जों थांनाय बोसोरनिनो माइखो एसे दोननानै जाहाथे खोथियानो थाखाय जोङो दोननानै बा बस्थायाव सोनानै जोङो सोमनाय जायो। ओ जेनेबा ओ फुख्रि दोङोबा फुख्रियाव नङाबा दैमा दोङोबा दैमायाव जोङो हरनै बस्थायाव सोनानै सोमनाय जायो आरो ना। हरनै दोननाय जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ लाबो खांनानै नआव ला बोनानै जोङो हा हायाव बा ओ हायाव जेनेबा मोजाङै दोननानै लख'बनानै जोङो ओ थालिर बिलाइ जा नङाबा ओ बस्थाफोरदो मोजाङै खोबना दोनो जाहाथ थे बियो बाट नाङालासिनो मोजाङै गाजा बेरथो होननानै जोङो दोननाय जायो आरो ना इयावबो हरनै दोननाय जायो। ओमफाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय दुब्लिखो जा दब्लायसे बा दब्लायनैखो जोङो खोथिया मा फोनाय जायो। बेखौ मोजाङै हालेवस स्रांनानै जोङो आलि होनानै बा बेरा होना बेरा होना लायो ओमफ्राय जोङोछ ओ ओ खोथियाखौ मोजाङै सारनानै होनाय जायो आरो ना ओमफाय जोङो गेजेर गेजेर ओ बा दाउ जादो बा मायबाफोर दै फोर गोयिनि थाखायनो जोङो सम सम नायबाय थानांगौ जायो जेब्लासिम माइ गाया ओमफाय जोङो ओ मोनसे फोरबो दोङो जोंनिया काति गासा ओ आमथिसुवा होननाया सरि आङो माबा ओ आमथिसुवा जोङो माने बांसिनानो ओ बरनि माबा खोनायो आमथिसुवा जोबाग मानि जोङो माइ गायनायखौ ओ जेनेबा गाया आरो ना ओमफ्राय हालेवनाय खो एवनो हायो थेवब्लाबो जोङो माने ओ माइ गायनायखौ गायनाय जाया आरो ना ओमफ्राय जोङो आमथिसुवा जोबनानैसो गायनाय जायो जोङो माइ गायनो बि थाखाय जेनेबा आलि मोजां खोनानै ओमफाय जोङो हाया बुरजाखाय न'नि मानसिया हास्लाबयैखाय जोङो माखासे से हिन्जाव माहारिखौ लेग हरनानै माय गायनाय ओ गायनो लेंहरनाय जायो आरो ना। ओफाय जोङो ओ हिन्जावफोरा माइ माइ गायनायजों लोगोसे बा न'खरनि मानसिफोरा बायदि रोखोमनि ओंखाम बा बायदि बेसाद फोर होयो आरो ना जेराव जुमाय सेर बैसे बाहायनो। जायो जोंनि बर'नि गेजेरावथ' जुमाय सेरोबा थाखायो नालाय। ओमफफ्राय जा जुमाय सेरेबबो लोंनाय जायो ओमफ्राय जोङो आ जा माइ गाय थांनायनि उनाव जोंनिया आरो मोनस से मोनसे थाबाय कथि गासा न। काति फोरबो जायखौ जोङो मोजां मोजाङै फालियो ओमफ्राय खाथि गासायाव जोङो मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जायो होनबाथाय जोङो गिबियावनो ओ बा बेलासि समाव मोनाबिलि गोजान गोजोन मोनाबिलि समाव जोङो जा थाइगिर थायो थिर फिथाइनि जा सायाव गोरा बा बि माबाखौ होनाय जायो जा जेराव जोङो आलारि बाथि फोजोङा। था-था-थाइगिर माबायावनो हो होनाय जायो आरो। ना ओमफ्राय जायजेक ओ बुट गाजि जायखौ जोङो बुट गाजि होनो ना। इखो जोङो एसे मा सोमनानै बा नारेंखलफोरजों मोजां माबानानै दुब्लियाव लांनाय जायो जेराव जोङो ओ आलारि बाथि। थि होयो आलारि बाथि दिथ' बाहाया जोङो थाइगिरनि इयाव होनानै जोङो जेनेब बा जाहाथे जोंनि माया मोजां मोजां जायो जोंनि खसथ'खामनाय फिथाइया मोजां जाथो होननानै जाहाथे एमफौफोर नाङा जोंनि माया जोंखो ओ मोज मोजाङै मानसिनि उदैनि थाखाय जेनेबा बा माइनि थाखाय मायनावनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो। ओमफाय न'आव फैनानै जोङो बा ओ बे दुब्लिनिफ्राय जोङो न'आव फैनानै ओमफाय न'आव फैनानैबो जोङो गलियाव एबा लाम मायाव साथि होनाय जायो साथि होनाय माने आलारि बाथि। आलाय आरो बाथि खोथ' जोङो खाथि गास सोरबा बांसिनानो बाहाया इ। थाइगिर ओ सानि बिगर गो गोरा गोरा इखोनो होनाय जायो। गलियावबो ओमफाय लामायाव ओ होनाय जायो आरो। ना। ओमफाय जोङो काति गासा जोबनानै जेब्ला ओ बांसि नानो ओ फुजा बायखांना बा दुर्गा फुजा बायखांना बा इनि सिगाङावबो मोननाय जायो आरो ना ओमफाय जोङो ओ मोननायनि सिगां सिगां जोङो जेब्ला फास्त माइ हागोन ओ अब्ला गिबियावनो जोङो नख'रनि सासे आइजो बा नख'रनि माइनाव आयजोखोनो माइनाव होननाय जायो ओमफाय जोङो फुङावनो दैैगैस्रां लोबस्रांनानै न'आव मोनसे आनारि बाथि फोजोंना सिजौ गुदियाव ओमफाय जोङो गोथार फालि गांसे लानानै बा खासि गंसे लानायनै लानानै जोङो बा गय जरा फाथै जरा लांनानै जों जोङो दुब्लियाव ओ बा खुुलुमनानै आलरि बाथि फोजोंनानै जोङो फास माइ ओ हानायनि ओ मोनसे आरज गाबो। ओमफाय जोङो आरज गाबनानै नख खरनि माइनावा बा मुथासे मुथानै हाना लानानै जा फालि फालि गोथार लाङो इजों लाब बोयो आरो ना न'आव लाबोनाय जायो। ओमफाय उनावसो जोङो होनबा माखासे हिनजावफोरखौ लेंहरनानै माइ हानायखो जायो आरो ना? ओमफाय नोंथाङा इसे फोरमायहरद दो जेनेबा नोंथां मोननिखि हिनजावफोरा माइ हायो ना हाया? जायगा लाना जायगा जेनेबा हौवाफो हायो नालाय?
औ औ फोरमाय जागोन नोंथां। जोंनिथिंलाय दा सान्दै हिन्जावफोरमानि हायो। हौवा हिन्जाव गासैबो हायो आरो जोंनिथिंजाय
उम
नोंथाङा जे बुंलांदो दहैयो ओ नोंसोरनिसिंजाय थाइगिरनि आलारि बाथि होयो होनदो ना?
औ
औ जोंनिथिंजाय बे थालिरनि जिथु माबा फस्ला
औ औ
बिगुर अ इखौ ओ दाननानै हानाना दोनो आरो गल गल हानानै बिहाय नो आरो थालिरनि साथि बनायो बेफोरखोनो खाला खालामनानै बेहाय लगायो आरो माने आलादा आलाद जा जायो ना?
औ जायगा लाना जायगा माने आलादा जायो नालाय औ जेरै जोंनिया ओ थाइगिरनि बि माबायावसो होयो नालाय ओमफाय नोंथांमोननि खिजा थालिरनि माबायाव होयो आरो ना?
फस्लायाव औ
ओमफाय औ जोङो दैज्लां बोथोर होनबाथाय ओ जेनेबा माइ गायनायजों लोगोसे जोंनि बा खस्थ खामनाय फिथाइया जोङो सानसेब्लाबो माने मोनो आरोना? बो थायोबा जोङो ओमफाय। ओ जेरै माइ जेरै ओ जेनेबा हिन्जावफोरा माइ माइबो हौवाफोरा माइ गाया ओमफाय माइ हानो हायो आरो ना ओमफाय। हिनजावफोरा माइ। बो हायो बा। ओ माइबो गायनाय जायो। ओमफाय हौवाफोरा मानि थाखाय। माइ गाया इखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा।
हौवाफोरा थारमाने बिसोरा हाल एवनाय थायो। हालेवनाय थायो बेदि फ्राय आलि दाननाय खामानि थायो बेनिफ्राय खोथिया रोगाना होनाय फुङावनो हिनजावफोरनो। बेफोरावनो सम। जाया आरो इसिना आरो दानियाथ हौवाफोरा माइ गायखायाना।
औ नोंगौ। ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो माने ओ हौवाफोरनि फागोआव बांसिनानो खस्थआनो गोलैयो नङा होमबा। बांसिनानो खस्थ गोलैयो ओमफाय जोङो हिनजावफोर। ओ बांसिनानो जोङो हिनजावफोरखौनो माइ गायनायखौ नुनो मोनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओ मानो होनब्लाथाय। ओ हौवाफोरनि फागुआवथा बांसिनानो हालेवनाय बा आलि दाननाय खोथिया फुनाय। थिया रोगानाय बांसिनानो इदिखौनो नुनो मोनदों। थेवब्लाबो। गोदो जोङो हौवाफोरफोरखो होमबा मोसौ लानानै हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव माने हालेवनायखौ बारा मोसौदो हालेवनायखौ बारा नुबाङा आरो ना एसे सोलायनो हमनाय बायदि मोन। नोंथांमोननि जा दा टेक्टर। दो टेक्टरदो हालेवनाय जायोना मोसौफोरदो।
जोंनिथिंजाय टेक्टर। दोंबो हालौवो। मोसौदोंबो हालेवो खायफा खायफाया बोरियाखो टे टरजों एवो। खायफाया आरो माबा हालजों एवो आरो।
औ। जायगा लाना जायगा आरोना जोंनि। आरो माने बानसिनानो मस दा हालेवनाय हो नुबांला । माने बांसि सिनानो फैसा गारनायनि बा फैसानि अभाबाव फैबायबो ओमफ्राय टेक्टर फोरजोनो खहस होनानै टेक्टफोरावनो माने फैसा गारनाय जायोना । आं मिथिनाय बायदिबा ओ मोसौफोर दो मोसौफोरदो हालेवबासो जोङो मोजां फिथाइखौ मोननाय बायदि फोथायो आरो ना । नोंथांङा खोनाबायना? होमबा जोंङो ओ बेखिनि
सथालफ्रा माया औ ।
ओ इखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा?
औ जागोन दे होमबा ।
औ दे । म